हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ थारै
अब्ला नोंथाङा
औ आं फ्रियैनो दोनथयो दास दा समाव नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होना नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिबा नोंथांङा आंनो एसे फोरमायना होनाय नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ माबायदि जोथो नै लाखिनो थाखाय मा मा फिथाइ-सामथाइ जायो आरो गोथां मैगंफोर आरो बिदिनो मा मा एक्सारसाईस खाला मो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां जोंना ओ सु बुं माहारि होनबा जोंना देहायानो जोंनि थाखाय ओ मेन होननानै जोङो साननानै लायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बे दे जोंनि देहाया मायबा मोनसे गाज्रिसा जानानै थायोब्ला जोङो जेबो थानोबो सुखुवा मा जानोबो सुखुवा बिदिनो ओ मावनो दांनो खामानिफोरखौबो जोंङो मावनो दांनो सुखुवा बेनि थाखायनो जोंनो गिबियावनोहाय जोंनि देहाया मोजांङै थानाय एबा गोग्गो देहानि जोंनिया गोनांथि जायो
औ नंगौ
बे गोग्गो देहाखौ मोननो थाखाय जोंहा ओ जोंङो गिबियावनो जानाय-लोंनायनि सायाव जोंङो नोजोर होनांगौ मानो होननानै बुङो औ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना जा नाय-लोंनायजोंसो देहा होननाय मोनसे सोदोब दं थिग बेबायदिनो जोंना - ओ बिदिनो मोजां-मोजां बुस्थुफोरखौ जानांगौ जेरैहाय जोंहा बिदिनो ओ थालिर ओ सुमफ्राम बेफोरबायदि जोंहा न'आव मोननाय फिथाइफोरखौ जायोब्लाबो जोंङो देहाखौ मोजां लाखिनो हायो बिदिनो जोंहा ओ सानफ्रोमबोनि जानाय होनोब्लाथ' जोंना ओंखामबो थाखाबाय बिदिनो ओंखामफोरखौबो जोंना थिग-थाग जाबाय थायोब्ला जोंना देहाया मोजाङै थायो
औ नंगौ नोंथां
बे एक्सारसाइसखौबो जोंना ओ सानफ्रोमबो खालामबाय थानांगौ अब्लासो जोंनि देहाया राफोद एबा गोख्रों थायो जेनेबा जोङो सासे सुबुङा जोंना जालाय-उन्दुलाय बिसिनायाव थालाय इदि खामाम थायोब्ला बेनि देहाया मालाबाबो गोग्गो देहा नङा एबा जोंङो गोग्गो देहा बुंनो हाया ओ सा औ गोग्गो देहा जानो ब्ला जोंनिया सासे सुबुंङा खारनो बारनो बिदिनो हानांगोन ओ खामानि मा वनो बायदिसिना खामानिखौनो जोंङो मावनो हानांगोन बिदि सुबुंखौसो जोङो गोग्गो देहा होननानै बुंनाय जायो जेरैहाय जोंहा औ ओ जेरैहाय जोंहा दानि ओ गोबां ओ बिदिनो साख'रि बायदिसिनायावबो जोंनि ओत गोग्गो देहाखौसो नायना लायो नालाय बिसोरबो बेनिखायनो गोबां इन्टारभिउफोरखौ ओ होनाय जायो जेरैहाय जोंहा खारनाय बारनाय बेफोर ओ
होनो होयो गिबियावनो बेनि
औ नंगौ नोंथां
दै लोंनाय दैनि ओ लोंनाय दैजोंबो जोंहा देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो एबा जोंहा बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो थिग बेबायदिनो जोंना औ बेनि थाखायनो जोंना ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां एबा गो ग्गो दैनिबो गोनांथि जायो बिदिनो नोंथाङाबो औ जोंनि ओ सावस्रिनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थांना थानायाव जोंनि गिबियानो जाहैबाय जोंनि देहा जेब्ला जोंनि देहाया गोग्गोयै थागोन अब्लासो जोङो मोजाङै गाव मावना दांनानै जोङो जानो हागोन नङा होनब्ला बेनि थाखायनो जोङो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो गिबियावनो जोबोर जोथोन लानाया गोनांथार ओ जानाय लोंनायनि सायाव लोगोसे जोङो बिदिनो मावनाय दांनाय बेफोरखौबो जोङो लोगोसे जोथोन लाफा लांनांगौ जेरै जोङो जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो फिथाइ सामथाइ जानाया गोनांथार जे जे फिथाइ सामथाइ जायोब्लासो जोंनि देहायाव गोबां जोङो भिटामिनफोर खौ मोननो हायो जेरै जों थालिर एरै आफेल कमला बिदिनो नासपुथि गोबां जों फिथाइ सामथाय मोननो थाङो बैफोर फिथाइ सामथाइखौ जा जायोब्लासो ए भिटामिन बि भिटामिन सि बेफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरै जोङो ख खै फिथाइफोर जायोब्ला जेरै खमला गारजि बेफोरनिफ्राय जोङो सि भिटामिनखौ मोनो बिदिनो जोङो औ देहानि थाखाय जोङो गोथां मैगं थाइगं जानायाबो गोनांथार। जेरै जोङो मैगं थाइगं गं बुङोब्ला जों गाव न'आवनो जों गायनानैबो गोबां गोथां मैगं थाइगं जानो हायो जेरै लाइ लाफा बेसर जोङो बैफोरखौ जोङो गाव न'आवनो आबाद मावना जानो हायो लोगोसे जोङो मि मिथिंगानिफ्लाय आरो दुबुलि फोथारावबो जोङो गोबां मैगं थाइगं मोनो जेरै जोङ खुद्रा थुनथुनि बेफोर मानि मुनि फेदेलेथा जों बेफोरखौ जोङो बो हाग्रानिफ्रायनो मोनो बैफोरखौ जायोब्ला जोबोद जोंनि देहानि थाखाय मोजां।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां
औ लोगोसे जोंनि एक्सारसाइस खालामनाय बेयाम खालामनाय बेफोर देहानि थाखाय जोबोर गोनांथार‌। जोङो फुङावनो थाबैनो सिखारनानै जोङो जोंनि ओ मोखां उनु सुखांनायनि उनाव जोङो दै लोंनाया गोनांथार हायोबा जोङो दै दुंब्रु लोंनाया मोजां। देहानि थाखाय उदैनि थाखाय मानो होनोब्ला जोङो मिथिनो मोनो दै दुंब्रु लोङोबा जोंनि उदैयाव जा गाज्रि एसिद सोमजिनाय बैफोरो बाहेर जालाङो लोगोसे जोङो गे जानायनिफ्रायबो रैखाथि मोनो‌ बेनि उनाव जोङो गाव गावनि ओनसोलाव थानाय जोङो फिल फोराव थांनानै एक्सारसाइस खालामहैथारनांगौ। जाखिनि हायो जोङो बेयाव पार्किं नांगौ थाबायग्लां नांगौ। बेफोरखौ खालामोब्ला जोङो थाबैनो सिखारनानै जोंनि मोदोम सानाय आथिं आखाय जरा जरा सिनस्रि सानाय जों बैफोरनिफ्राय रैखाथि मोनगोन।
औ नंगौ
औ आरो लोगोसे जोङो फुङावनो थाब सिखारनानै जोङो बेरायग्लाङोबा जोङो फुं फुुंयावनो जोङो मोजां हावा फ्रेस फ्रेस हावाखौ जों मोनो मानो होन होनोब्ला एसे बेला जानायनि उनाव गारि मथर सालायनाय बिदिनो उखुन्दै गनाय बायदि मैला बिदि बारहाव हावाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा।
औ नंगौ
जोङो गिबियावनो देहाखौ मोजां लाखिनो होनबा जोङो एलक'हल बुस्थु निसा बुस्थु बेनिफ्राय जोबोद गोजानाव थाथारनांगौ जेरै ओ जौ सेरेब, सिगारेट, सादा बैफोरो देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि नङा होमब्ला? जेरै जोङो मिथिना मोनो जौ लोंनाय मानसिफोरा जोबोद दुरबल जायो बिसिनि देहा फोरा गोग्गो आरो सावस्रि नङा मानो होनबा बै जौआ जोंनि देहा खौ जोबोर खहा खालामो जेरै जोंनि साननाय हनाय आरो ब्रेन आरो देहाखौ लोरबां खालामो
नंगौ नोंथां।
थिग बिब्दिनो सिगारेट फोर सोबोब्लाबो सिखर, बिरि, सादा बेफोरखौ जायोब्लाबो जा सिगारेट सोबनायनिफ्राय सोबोब्ला उखुन्दै गयो बै उखुन्दैफोरा जोंनि उदै सिङाव एसेब्लाबो थांङो नङा होमबा?
औ नंगौ।
जोंनि लिभार किडनि बेफोरखौ जोबोद खहा खालामो बेनि थाखाय आं सानो आरो आं मिथिनाय बायदिब्ला बै बिफोरखौ जोङो लानो नाङा आरो बैफोरनिफ्राय जोङो जेसां हा गौ एसे जानगाराव थानांगौ। लोगोसे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों थांनि ओनसोलाव बिदिनो माबाफोर सोरखारनि सुबिदाफोर दङ नामा देहाखौ माबायदियै जोथोनै ला खिनांगौ मा मा जानांगौ लोंनांगौ बैफोरनि माबाफोर मेल मिथिं सम सम जायोना नोंथां?
जोंनि बिदिब्ला जोंनि ओनसोलावथ' आङो बिदिखौ जोंना नुनायखौ नुनो मोना जोंनाव जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो सोरखारनिफ्राय बिदि यगा स्यगा बिदि बानायनाय एबा बियाम बानायनाय बिदि खौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बारा गोबांखौ नुनो मोना।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनोहाय जोंहा फोराव नुनो मोनो सोरखारा बिदिनो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं न'खर न'खर मिसन बेफोरबायदि गोबां मोनसे बिदिनो जायगायाव जोंना य'गा स्य'गा बानायनाय बिदिनो जोंना गोबां फोरोंथाइ होनायजों लोगोसे गावनि देहा खौ गोग्गो लाखिनायाव बिदिनो मदद होनायखौ जोङो नुनो मोन मोनदो।
औ जोंनि देहा होनोब्ला जोंना गोदोनि आरो दानि सुबुंनि देहाखौ जोङो रुजुना नायोब्ला जों दानि सुबुंनि देहाखौ जोङो जोबोद गाज्रि एबा जोबोद लोरबांखौ जोङो नुनो मो नो। जेरैहाय जोंहा गोदोनि आबौ आबैमोनखौ जोङो नायोब्ला बिसोरो जोंहा जौसे एबा बिनि बोसोरहालागै जोंहा जोरनो हायोमोन बिसोरो नाथाय जोंहा दानि मुगायावहाय जोङो गोबां सुबुंखौनो जोङो द'जि एबा द'जिबा बोसोरावनो जोङो गोबां सुबुंखौनो थैनायजों लोगोसे बिसोरो खायसे खायसेया बिदिनो लोम जानानै एबा बेराम जानानै बिदिनो बिसनायाव गोलैना थानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा औ खायसे सुबुङा बिदिनो ब्रैजि एबा ब्रैजिबा बोसोर बारबानो जोंना मुलौ बायदिसिनाखौ जोंना पकेटाव लानानै बेरायनांगौ जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दानि सुबुंनि देहाया गोगो नङा गोगो नङा एबा राफोद नंला बेनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि जानाय लोंनाय बिदिनो जोंहा हाथाय बाजारफोराव बायदिसिना मैगं थाइ थाइगंफोरखौ बायनानै लाबोनानै जायो बेफोर मैगं थाइगं आ मुलिनि गेजेरजों हरसेयावनो फेदेरनाय जायो बबेबा बबेबा जोंना थाइजौ एबा मायबा फिथाइ बायना जायोब्लाबो जोंना बेफोर थाइजौ थाइजौआ जोंना गेस होनानै फोमोननाय एबा थालिरफोरा गेस होनानै फोमोननाय नङाब्लाबो जोंना बे जि बायदिसिना होननानै हरसेनि गेजेरावनो बेखौ फोमोननानै जोंनि आ बाजारफोराव फानफैयो बिदि ओ भेक्सिनफोरा जोंनि देहायाव दडाइरेक्टलि हाबनो मोनाबाबो नाथाय नाथाय बे मुलिफोरा जोंनि देहायाव बेफो फिथाइफोरनि गेजेरजोंनो ओ हाबनायखौ ओ जोंङो मोनथिना मोनो बेफोरनि जाहोनावबो जोंनि देहाफोरा गोबां लोरबां जानायखौ आंङो नुनो मोनदों नोंथां।
ओ नंगों नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय नोंथां दिनै नोंथांजों देहानि सायाव रायज्लायनानै सावरायनानै आं जोबोर बाथ्राबो मिथिनो मोनबाय आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औनोंथां बिदिब्ला एसेयावनो लाखिथ'नोसै।
औ नोंथां
औ